एबा
खोनादों नोंथां खोनादों।
नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दा बेलाय
आङो दायो नोंथां ओरैनो जिरनानै दं आरो नोंथां
अ जाबायना मोनानि जानायखौ?
औ जाबाय नोंथां जाबाय।
अ मा जानाय ओंख्रिफ्रालाय नोंथाङालाय
ओंख्रिया टमेट' ना नोंथां नों नोंथाङाबो जाखांबाय नामा?
औ आंबो ओरैनो नै जानानै दायो बाहेरायाव ओरैनो बार जानानै दंलाबायो आरो ना।
ओ नोंथां ओ
नोंथां बिदिब्ला जोङो बर'नि माखासे ओंख्रिफोरनि बागै रायज्लाय जागोन नामा नोंथां नों बिजिरनानै होनो हागोन नामा नोंथाङा
रायज्लायजागोन नोंथां आं बिजिरना होनो हागोन मानो हाया जानो हागोन नोंथां
अ दे बिदिब्ला नोंथाङा समखौ लानो हासिगोन दे
दायो जोंनि बर'फोरनि जामुंनि गेजेराव मुंदांखा होननानै बुङोब्ला
औ नोंथां
अनला दाउ
औ औ
नारजि अमा नाफाम बाथोन बेफोरबायदि आरोना आरो साब' साम'जों सबाय
आरो नोंथाङा बेफोरखौ माबोरैनो
अ मा बुंदोंमोन नोंथाङा?
अ आंनो बुंदोंमोन नोंथां बेफोरखौ माबोरै माबोरै संनाय जायो बेफोरखौ एसे बिजिनानै होनो हागोन नामा नोंथाङा?
अ हागोन नोंथां हागोन। दा जोङो नोंथां अनला दाउखौ संनोब्ला जोङो माबा माइरंखौहाय जेनेबा सोमनानै दोनबाय नोंथां बेनिफ्राय जोङो उवालाव बा मेसिनफ्राव देबाय बेनिफ्राय गुन्दै बानायबाय बेनिफ्राय जोङो दाउलाबा दाउजो मासे बुथारनानै
औ औ।
बेगर बेदरखौ दाना अनला ओंख्रि संनाय जायो आरो ना नोंथां
औ औ औ औ।
आरो ओरै नाफामखौ बुंनो थाङोबा जोङो नाफामखौथ' जोङो ना सारग्रोयोना नोंथां सिगांग्रो ना गोरलै गोरलै मोननाय नाखौहाय जोङो फोरानगोन सिगार ना बेनिफ्राया फोराना देयो थास' बिसं जेनेबा थास' फिसा फिसा थायोना नोंथां? अ बेखौ हानानै बेखौ बेजों आरो ना गोरान माबा फोराननायजों उवालाव देनानै बाथोन बायदि। खालामा आरो नोंथां ओमफ्राय बेनिखौ
अ-अ
सानदुङआव फोरानांगोन बेनिफ्रायसो रेडि जा जोङो नाफाम बाथोन जानो हागोन नोंथां।
औ औ।
नोंथाङाबोथ' मोनजादों जानो हागौ
मोनजादों मोनजादों मोनजाबाय औ मोनजाबाय नाफामफोरखौ मोनजाबाय आरो ना अनला दाउ बेफोरखौ मोनो
दायो जोंना ओरै साब माबा साम'जों सबायजों दंबावो ना नोंथां बेखौ जोङो साम'खौथ' दैयाव नङाबा मोनखाया नोंथां।
ओहो ओहो दैयावनो मोनो औ दैयावनो।
साम'आबो मेरला रोखोमनि थायोना नोंथां जेनेबा जोंना साम' गोलाव दं गुसुं जाद थुमफ्रु थुमफ्रुबो दङ नामखौथ' मोन ना आरो नोंथां। नोंथाङा मिथिगौबा बुंना होनालाय
जोंथ' साम' लादाय होनो साम' जिनजिरि होनो बेबायदिनो साम' लादायफोरखौ आरो ना बे साम' लादायमोन फिसा जाद गिदिर जाद दङ आरो ना
औ औ अ नोंथां नोंथांआव आङो आं मिथियैखाय सोंनाय जाबाय आरो नोंथां साम'नि नामखौ।
औ औ
दा जोंना ओरै माबा दंबावोना नोंथां नारजि अमा ओ ना नारजिखौथ' फाथोनि बायसो मोनो ना नोंथां जोङो फाथो बिलाइ अ फाथो बिलाइखौ फोरानगोन बेनिफ्राय जे ओमफ्राय बेनिफ्राय जेब्ला रानगोन इयो रानख्रेबगोन बेनिफ्रायसो जोङो माबानो अमाजों जानो हायो आरो नोंथां।
औ औ औ औ देदामानि खारै एसे होलायनानै
औ औ नोंथां औ दा नोंथाङाबो माखासे बाथ्रा जे जोंनि बर'फोरनि जामुंनि सायाव नोंथाङा मा मा मोनथिबावो बेखौ फोरमायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां हागोन
अ दे फोरमायना होलाय नोंथां
ओ बिदिब्ला आं समखौ जागायनोसै नोंथां
औ दे ओ
ओ जोङो सरासनस्रा बर'फोरा गोबां रोखोमनि मा होनो जामुंखौ जायो जेनेबा हाग्राफोरनिफ्राय मोननायफोरबो माखासे बिलाइफोर ओ मा होनो दिंखिया फोर थाबाय ओरैनो बायदि रोखोमनि गोखा गोरला नागिरनानै ओ मानि मुनिफोर थाबाय बेफोरबायदिनो आरो मा होनबावो ओ जेनेबा बायदि रोखोमनि बिबारफोरनिफ्रायबो जायो। गलाब बिबारफोरखौबो जायो होननाय मिथिदों आङो सानफ्लावार बेफोरखौबो जायो
अ
आरो बेफोरबायदिनो दंबावो आरो बायदि बायदि रोखोमनि बर'फ्रा जायो आरोना। गोदोनिफ्रायनो बर'फोरा बेफोरबायदि माखासे जामुं जानायफोरखौहाय ओ नागिरनानै जाब
अ नोंथां अ अ
आरो बेफोरबायदिनो गोग गोखा गोखैफोराव दङ मैथा मै मैथाखौ मैथायाबो मोननै जादनि दङ नोंथां जेनेबा मैथा बांगाल मै मैथा मैथा गोखै आरोना मोनसेया। बेफोरखौ जोङो जानो हायो मोजाङैनो ओ जेनेबा दैखौहाय बयल खालामबाय जेनेबा गुदुं खालामबाय गुदुं खालाखांनायनि उनावहाय मैथाखौ दैयाव होबाय मैथाजों आरो नाथुरजों बिराद मोजां जायो आरोना नोंथां जानो नाथुर फिसाजोंहाय।
आरो जोङो नाथ-नाथुरजों लोगोसे आरोबाव जोङो जानो हायो जेनेबा बर'फोरा जायो खांख्राइ होननाय दङ आरो मोनसे नोंथां नंगौना नङा बेखौबोथ' जोङो दैयाव मोनो आरोना नोंथां
अ नोंथां अ
जेनेबा बेखौबो जोङो
ओ गुदुं सिङाव थायो जेनेबा बेयो खांख्राइया बेखौहाय जोङो जावनानै जेनेबा जावनानै लाबोनानै आरामसे सावनानै सामब्राम फानलुफोरखौ आरामसे नानै एवनानै जेनेबा बाथोन देनानै जानो हायो आरोना नोंथां खांख्राइ बाथोन होनो बेखौहाय आरो बेजों लोगोसेनो जोङो जानो हाबावो ओ जेनेबा जोंथ' एन्जरबो जायो नोंथां एन्जर
अ नोंथां नंगौ नंगौ
औ एन्जरफोरखौबो जोङो जायो एम्बुफोरबो जायो जोङो बेबायदिनो खुसेंग्रा जायो गांजेमा जायो बर'फ्रा जेनेबा गांजेमाखौबोथ' जायोना नोंथां दा बिदियावनो मोनो गांजेमानि बोथााबो एसे थांगबायसो खोमा
खांख्राइ
गांजेमा होननायफोरखौहाय जोङो बिराद मोजां आरो बेफोरो जानो बाथोन खालामनानै आरोना नोंथां
अ नोंथां अ
जेनेबा एम्बु फोराखौबो जोङो दाबायदियावनो मोनो आरो ना एसे समा थांबायानो हालेवनाया बोथोरा माइ गायनायानो थांबाय आरो अब्लाबो जों एम्बुफोरखौ बिराद मोजां मोनो आरोना गोबावजों बोसोरसेयाव खनसे आरोना खनसेखौ जायो आरो ना जोङो बर'फ्रा आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि जामुंफोर दंबावो बर'फोरनि ओ जेरैहाय मा होनो नारजि अमाखौथ' नोंथाङा बुंलांबाय जेनेबा जोङो थास'फोर थाबाय थास'खौ जोङो गोबां रोखोमजों संनो हायो जेनेबा नोंथां बियो बिलाइनिफ्राय लानानै मोदोमनिफ्राय लानानै बिबारनिफ्राय लानानै रोदा रोदा बायदि गासैखौबो जाजायो आरो ना थास'आबो
औ नोंथां औ
बर'फोरा बेफोरखौहाय थास' ओंख्रिफोरखौहाय बे थास' बिबारफोरा बिराद मोजां जायो आरो ना अमा बेदरफोरजों संनानै जायोब्ला जेनेबा गोथाव मोजां टेस्ट ओंखारो आरोना आरो नोंथांफोरा माबाफोर जेनेबा बिजिरनानै होनो हाबावगोन नामा गोसोआव फैबावदों नामा नोंथाङा
बुं-बुंनायाथ' जानायनि सायाव बुंनाया बाथ्राया जोबनोनो थाङा आरोना नोंथां अ बिजिरनानै फोरमायना होजोबनो हाया समनिबो आंखाल जायो नोंथां जों जाग्रानि उम जेनेबा जों मानसि फोर जों सुबुं माहारिया माखौ जायो बेखौ जों बुंनानै फोजोबनो हाया आरो नोंथां
औ औ नंगौ नंगौ
जोङो थास'निफ्राय जोङो थास'खौ गासिखौबो जाजोबो होनजायो आरोना नोंथां बिलाइखौबो जायो बिफांखौबो जायो बेनिफ्राय आथिं बिबार
औ औ औ औ नंगौ नंगौ नोंथां
अ जेनेबा नोंथाङा बुंदो दिंथिखिया बेनिफ्राय दङो मेरला
औ औ मैथा बाथोन। औ थालिराव
ओइ सिंनि थालिरनि सिंनि थालिर गस्लाखौबो जों जायो आरो नोंथां मानसिफ्रा। अ जों सुबुं माहारिया जा -जा बुहुमाव जों नुनो थाङो बिफां लाइफांफोरनिफ्रायबो जों जा जिनिस बेखौनो खावसेखौनो जाखायो आरो नोंथां जों। दा जोङो जानायनि बेलायाव जोङो दायो नायनो थाङोबा जों ना बेदर नङाबाथ' जानो नागिरा आरो ना नोंथां। मानसिफ्रा नोंथाङाबो मोनथि जानो हागौ आरो अ दा दानि सुबुं माहारिनि मानसिफ्रा जे मिरामिस होननाय जे मैगं थाइगं बेफोर बिदि बेखौनो जानायखौनो नुनो मोनला।
नुनो मोनला आरो औ -औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
जेनेबा ना बेदर नङाबा माबा मोनसे सेबाबो दावदै बेफोरबाबो थाथारगोन आरो ना नोंथां।
ओ ओ औ नंगौ
थारो मानसिफ्रा मिरामिस होनाय जानायखौ जों नुनोसो थांला आरो नोंथां।
औ औ नोंथाङा आं नोंनियाव मोनसे सोंनो सों सोंनो लुबैबावबाय आरोना नोंथां। जेनेबा नोंथाङा जेनेबा ना बेदरखौ बांसिन मोजां मोनगोन दा बादियाव मोनजायोब्ला आरो ना ओ जेनेबा नेचारेल बिफां लाइफांनिफ्राय फिथाइ सामथाइनिफ्राय मोननायफोरखौ बांसिन जानो मोजां मोनगोन आरो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
बुंनो थाङोब्ला नोंथां आङो माने जेनेबा नेचारनिफ्राय मोननाय जेनेबा फिथाइ सामथाइ बेफोरजों जोंनि सोलेर बा जोंनि जा नांगौ भि टामिनफोर बेफोरखौ जों सोलेराव मोनगोन बेनिफ्राय फिट थागोन मानसिया जे।
औ औ
ए बेफोर मोजांसिन आरोना नोंथां। ना बेदरखौ हायोबा जों मानसिफ्रा दोनथ'नांगौ आरोना नोंथां हायोबा माने दोन्थ'नो माने खम बानायनांगौ जा
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
जों बिफां लाइफां बा आबहावानिफ्राय जा मोननाय बेफोरजोंबो गोरोब हाबनानै थानानै
औ औ
सोलोंनो रोंनांगौ ना आरोना नोंथां। होमब्लासो जोंनि देहाया अ' जों होमबासो जोंनि देहायाबो थाजिम बा मोजां थागोन आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
अ' दा नोंथां मा माबाफोर बाथ्रा सोंबावनांगौ दङ नामा?
सोंबावनांगौथ' दंमोन नोंथां नाथाय जोंना समाबो जाबाय नै। नोंथाङा दि आं बुंनो सानबाय नोंथाङा दि आंनो एफाराब मोजां माने फोरमायनानै होबाय जानायनि बेलायाव माबायदि माबायदि जाब्ला माबायदि जायो आरो माबायदि माबायदि जों सङोब्ला माबायदि गोथाव जायो। बेफोरखौव आंनो मोजाङै बिजिरनानै होबाय नोंथाङा आं बिराद गोजोननाय थादों नोंथांनिसिम। आंनिफ्राय बिनो बुंनांगौ आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
दा बिदिब्ला जोङो माब्लाबानि समावहाय लोगो मोनलायबावोब्ला रायलायनो खाबु आसा खालामबावयो आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ दे।
औ ओ।